खोनादोंना
औ खोनादों आं ब
आगैया मा खालामदों दायो
ओ दंथ'यो ओरैनो जेरायना
ओरैनो दङ होमबा ना आगै
औ
खोलाय औ अब्ला आगै जोङो मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो सानदोंमोन आरो सावरायजागोनना आगै
औ जायो आब'
अ बे आयदायानो जाबाय जे बर'फोरा औवाखौ जे गोबां खामानियाव बाहायो नङा होमबा आगै जे आगै मोननि ओनसोलाव औवाखौ औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो आगैया बेखौ एसे फोरमायना होदो आरो
अ आब' ओ जेरै जोङो दोरोङारि होनोबा जोंनि बर'नि न'खराव जेखाय ख' बाइ सेन बेफोरथ' थाखायो नङा होनबा
औ थारैनो आगै
बिनि अनगायैबो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो जेब्ला जोङो हानि न' बानायो अब्ला जों बाखौनो बेराहेबनाय जायो
औ
आरो बिनि अनगायैबो जोङो बाथौबो दुमनो हायो
औ
आरो जोङो औवा औवानि गोरलै जों जायखौ मेवाइ होनो बे खौबो जोङो जानो हायो आरो ना
औ थारैनो आगै जानो हायो
आब'मोन आब'मोन निथिं बोरै बाहायो औवाखौ मा मायाव
औ जोंनिथिबो आगै नों दानिसो एसो बुंलांनाय बायदिनो बाहायनाय जायो आरो जेरै न' बां लुनाय बायदिसिना हेबनाय बा दानाय लुनाय संनाय खावनायाव आइजें बाहायनाय बा मैहुर खालामनायाव बाहायनाय गासैबो खामानियाव एफा एनैबाबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो आगै जेरै बर'फोराथ' आबादानो बिसोरनि गाहाय जिउ खुंनाय राहा नङा होमबा बेबायदिनो आबाद मावनायावबो बिसोरो गोबां बिसोरो थामहिनबा बिस बिसोरो हमनानै ला जोंनि बर' सुबुंफोरा बा गुबुन सुबुंफोरा मा होनो औवानि बाहायनायखौ गोनांथार बा मोनसे गोनांथार बाहागो होननानै साननानै लानो हायो आरो जेरै धोरोमारि औ धोरोमारि आसार खान्थियावबो गोबां औवा बाहायनाय नुयो जेरै आगैया एसे सिगाङावनो बुंदोंमोन नङा होमबा जे बाथौ दुमनायावबो बाहायनाय जायो थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बाथौआरि धोरोमफोरखौ जेरै बाथौ दुमनायाव बाहायनाय जायो बा बाथौनि खुन्थिया गायनाय बेफोराव बाहायनाय जायो आरो आगै खोनादोंना आगैया औ बेनि औ बेनि अनगायैबो आगै जोंनियाव ओरै हमना ला आबाद मावनायावबो गोबां आइजें आयला बाहायनाय जायो आरो औवानि जेरै हालेवनो थाखाय बाहायनाय बा हालेवनायाव हाखौ समान खालामनो थाखाय मोनसे आ जु जेरै मै जाय मैजों जोङो हाखौ समान खालामनो थाखाय बाहायनाय जायो आगै बेखौबो औवाजों बानायनाय जायो आरो खोनादोंना आगै औ आरोबाव बेनि अनगायै औ मैहुर खालामनायनि बेलायावबा होननानै बुङोब्ला औवानि आइजेंखौ जेरै ना हमनायाव बाहायनाय खबाइ खखा बा सेन बा बोर बोरसि दान्दा बेफोरबायदि हाबायाव औवाखौ बाहायो आरो आगै आरो बेनि अनगायैबो जेरै औ औवाजों बानायनाय थामहिनबा बर'फोरनि माखासे दोरोङारि दामजु बे दामजुफोरावबो औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो जेरै हाबा खेराइ बा बैसागो मागोफोराव जेरै जोङो सिफुं दामोन होनबा आगै बे सिफुंखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे गरखा एबा थरखा होननानै बुङो ना बेखौबो औवाजोंनो बानायनाय नुनो मोनो आरो आगै दा बेनि अनगायैबो औ बेनि अन गायैबो जेरै न'खरारि हाबायाव बाहायनाय औवानि आइजें आइला होननानै बुङोब्ला हमनानै ला जोङो औवा खाथि हेबनाय बा औवाखौ दाननानै जोङो बेरा दुमनाय जेरै आबाद मावोब्ला जोंहा बेरानि गोनां जायो नङा होमबा आगै दा बेफोर आबादफोरखौ रैखाथि रैखाथिनो थाखाय जोङो बेफोर औवाफोरखौ दाननानै बेरा होनाय जायो आरो आगै आरो बेनि अनगायैबो जि दानायावबो बाहायनाय नुनो मोन नो दा जि दानायाव बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जेरै खुन्दुं थुन्नो थाखाय सोरखि बाहायनाय जायोना आगै बे सोरखि आरो दाङा नाथ था बा फगाय बेफोरखौहाय औवाजों बानायनाय नुनो मोनो आरो दा बेनि अनगायैबो जि संनाय समावबो औवाजोंनो जेरै दाननाय खुन्था खिलाबारि बा उजिर उजिनाबारि बा बौदांगि बालेब बा गासैबो जि दानायाव बाहायनाय गनसिफोरखौबो औवाजोंनो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो आगै जेरै औ अब्ला आगै मोननिथिंबो जि दानायाव माबायदियै बा मा माखौ बाहायनाय जायो औवानि आइजें आइला बेखौ आगैया एसे फोरमायनो हागोन ना
औ आब'
औ
जेब्ला जों जि दायो अब्ला जोंनो साल खुन्था होनो ना
औ नोंगौ थारैनो
औ सालखुन्था गायसननायावबो जों औवाखौनो बाहायनाय जायो जों बेखौ औवा बुरखा होनो बेखौ जों खुन्था गायस'नो आरो जोङो जेब्ला जि दायो अब्ला सिङाव हाय थानाय मोननै खुन्थि थायो ना
औ नोंगौ थारैनो
बेखौबो जोङो औवानिजोंनो बानायनाय जायो
औ
आरो जोंनो ओ जि दानायावहाय जोंनो मोनसे अखा हाब्ला जोंनो ओइ अखा हाब्ला दि दार जायो नालाय बेयावहाय जोङो औवानि बानायनानै न' लुना लाग्रोनाय जायो जि दानो थाखाय
औ थारैनो
बेफोराव आरो जोंनो ओ बन जाने बन जानायावबो
औ औ नोंगौ थारैनो अब्ला औवाया जोंखौ गोबां खामानियाव मदद होयो ना आगै न' लुनायनि अनगायै औ गुबुन गुबुन बाहागोफोराव जोंनो गोबां खामानि होयो आरो दा आगै मोननि ओनसोलाव मा मा बायदि रोखोमनि औवाफोर दङ
जोंनि ओनसोलावहाय बुंनो थाङोब्ला औवा बुरखाखौ बांसिन खौ नुनो मोनो आरो
औ
बिनि अनगायैबो जोङो औवा गुबै दङ बिनो गोबां रोखोम नाम दं जबो आब' नाथाय आं मिथिजोबा आरो
औ आगै
जोंहा औवा बुरखाखौनो बांसिन माबा इउस खालामनाय जायो आरो आब'
औ औ थारैनो आगै औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो औवा बुरखा औवा गुबै बा औवा थेरे होननानै बुङोना बे फिसा फिसाखौ बेबायदि औवाखौबो नुनो मोनो आरो औ जोंनियावबो बुरखा ओ औवाखौनो बांसिन बायनाय नुयो आरो जेरै न' बां लुनाय बा न'नि माखासे गोनां जानाय हाबाफोराव बेफोर औवाखौ बाहायो आरो
औ
आव
अब्ला आब' जोङो औवाखौ मिथिनो मोनबाय जे औवानि मोनसेबो माबायानो गारजाथावना नङा आरोना आब'
औ औवानि मोनसेबो बाहागोआनो माने औवायानो माने जोंनि जिउ खुंनायावहाय गोनांथार आयदा महरै नुजाथियो आरो बा बुंनानै लानो हायो आरो जोङो
औ आ
औ औ जेरै गोदोनि समाव उन्दै गथ' जोनोम जायोब्ला गथ'नि नारि बा उथ्थुमैखौ हानाय जायोन आगै बेयावबो बाहायनाय जायोमोन आरो औवाखौ थामहिनबा जों बेनिफ्राय मिथिनो मोनो जे गोदो गोदायनिफ्रायनो औवानि बाहायनाया गोनांथार बाहागो महरै जोंनि बर' हारिजों फैफाबाय थाखानाय आरो
औ थारैनो
औ नंगौ थारैनो
आब' नोंसोरनि ओनसोलावहाय औवाखौ फानहरनाय जायो ना जाया
आगै जोंनि ओनसोलाव औवाखौ जायफोरना औवा गोबां दङ बिसोरो फानहरो आरो फानहरनाया आगै फानह'नानै माखासे औ औ बुंदे आगै
अ आब'मोननिखै आब'मोननि ओनसोलावहाय अबे औवाया अबे औवाया बेसेन गोसासिन
जोंनि ओनसोलावथ' औवा बुरखाखौसो बांसिन बाहायनाय जायो आगै खोनादोंना आगै औ अब्ला औ खोनादों आगै अब्ला आगै नोंसिनिथिं जे बे औवानि गेजेरजोंनो माखासे सुबुंफोरा माबायदि थामहिनबा न'नि हाबा मावनानै बा आइजें आइला दिहुननानै गावसिनि सिनि जिउखौ दैदेननायखौ नुनो मोनो ना मोना आगै आथिखाल मुगायाव
नुनो मोनो आब' गोबांनिखौनो
औ मा मा आइजें आइलाफोरखौ बांसिन दिहुनन्नाय नुनो मोनो आगै औवानि
औवानि जोंनि सेन जेखाइ आरो खबाइ बांसिन खौ बाहायनाय जायो नुनो मानो आरो
औ आगै औ थारैनो अब्ला आगै जोंथ' औवानि सोमोन्दै गोबां बाथ्राखौनो मिथिनो मोनबाय बा औवाया जे जोंनि जिउनि गोनांथार बाहागो बिनि सोमोन्दै जों सावरायनो मोनबाय अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै खोमाना आगै औ
औ दे आब'
औ दे